ओं खोनादों नोंथां। मा खालामनो माने नोंथां नै ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा बोरै नोंथां नोंसिनि
गायनाय फुनायाथ' सोलिगासिनो नोंथां जोंहा हायाबो बारा बुरजा गैया बेनिखायनो सिगां सिननो गायखांनाय जाबाय नोंथां।
अ बिदिबाथ' जोब्बायआनो होमबा ना।
ओ जोब्बायानो होनजाबाय नोंथां ओ नों
उम- उम। जोंना दंबावो एसे माने अखाया बांद्राय हायाखै नालाय बिनि थाखायनो माने दंबावो आरो बांसिन बाहागोानो दंबावो ओमफ्राय फुंनि जाखांबाय नामा नोंथां
जाखांबाय नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो
जोंना ओंख्रिया दालि जहल बेदर फाजासो नोंथां
गोथावआानो माथो नोंथां
ओं गोथावनो नोंथांनाालाय मां ओंख्रि
जोंनाबो गैया जोंना बेदर गैया माबासो ना बाथोनसोमोन नोंथां जोंना
अ गोथाव बिदिनो बाथोन बुथोनजोंनो खहाबोना नोंथां ओंखामफ्रा
औ फुङावलाय अबाव ओंख्रिमोनबाय थानो नोंथां
ओं‌ओं
औ बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां
फ्रि माने ओं फ्रियानो नोंथां
अ बिदिबा आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो हा सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना?
अ हागोन हागोन
अ बिदिब्ला नोंथाङा गोदोनि हान हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलानि सायावहाय माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा जेन'बा गोदोनिफ्रायहाय दासिमहालागै माबायदि सोलायबोदों आरो माबायदि जौगाबोदों हान्था मेलायाहाय बेफोरनि सायावहाय नोंथां
अ हागोन हागोन नों
अ बिदिब्ला फंनैसो बुंलांनाय नोंथां
अ गोदोनि नि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेला होननानै बुङोब्ला बिनि गेजेराव फारागथ' गोबां दं नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोदो हान्था मेला खालामनो थाखाय लामा जोङो हान्था मेला खालामनो थाखाय गिबियाव मा नांगोन लामा नांगोन लामानि उनाव बेजों थांनो थाखाय जोङो साइकेल गारि मथर नांगोन मानो गोदोनि दिनाव हान्था मेला हाबनायाव जोंहा गोबां उसुबिदा जानानै फैयोमोन नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोदो दानि बायदि पक्का लामा गैयामोन लामाफोरा साफा नङामोन जेरैबो गोदोनि लामाफोरा मानो
हाग्रा
बंग्रा आरो इदिनो हाखर हाला मोसा मु फुर बेफोरो गोबां दंमोन जाहैदों नोंथां बैफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय मोसा मुसुरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो हानजा लायै हानजाज जों मा खालामनांगौमोन गोदोनि दिनाव मानसिफ्रा हारसिं हाला थाबायालासिनो जों हानजा लानानै थाबायनांगौ जायोमोन थां आरो जोङो हाथाय बाजार जानोबो गोबां बार साननो गोनां जागौमोन जायोमोन आरो ना गोदोनि दिनाव जों बिदिनो थांलाय फैलाय खालामनो थाख थाखाय जोङो हाग्रा बंग्रानि गेजेरजों सौसि सौसि थांनांगौ जायोमोन बिदिनो साइप खेल साइखेल दंबो जो गोबां नख'र फोरनि गेजेराव गामि दरसेयाव गंसे गंल' साइकेल थायोमोन बेनिखायनो जोङो थाबायनानै थांनांग गोनां जायोमोनो मोस मोसौ गारि थेलागारि मैसो गारि गराइ गारि बेफोरबायदिजों जोङो गोदोनि दिनाव हान्थिनांगौ जायोमोन आरो नोंथां गोजान गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो जों सप्तासे मास मोनसे बेफोरबायदि थांनांगौ जायोमोन आरो गारि मथर गथ' दंब्लाबो जों गोजान गोजान जायगायाव ब्रै बा द' किल'मिटार गाहाम गोजानाव थांनानै गारि हमनांगौ जायोमोन आरो नोंथां दानि बायदि जोङो एभेलेबेल गारिफोर खौ मोननाय जायामोन। नाथाय दानि जुगाव जों गोबां सोलोंनायखौ नुबाय मानो होनोब्ला जोङो गोनोखोरि मुगानिया आदबजों जोङो मानसिफ्राबो साननो हानो हानाय जाबाय लेखा गोरों जाबाय बयबो माने गोरों गोरा समाज दानो लानो हाबाय। बिनि गेजेरजों जोङो लामाफोरखौ फाखक्का बान्ना लानो हाबाय गारि मथर एभेलेबेल जाबाय जों मानो बुंबा गारि म साइकेलनि खोथाखौथ' बाददोंनना नों दानि जुगाव जोङो गारि मथर टरानो गामि दरसेायाव न'खरफ्रोमबो थानायखौ जों बांसिना नुनो मोनसै बयनिबो गामियाव गारि मथरा एभेलेबल दंसै लामा लामायाबो जोंहा गोबां जाबाय।
औ
लामा सामानि खेथ्रआव जोङो बुङोब्ला गोदो लामाया थ जोंना मोनसे लामाल'मोन वान वेल'। नाथाय दानि जुगाव जों फर लाइन सिक्स लाइन जाबाय। बिदिनो न'निफ्राय ओंखारबानो जों गारि मथर मोननो हानाय जाबाय बासफोरनि अनगायै जोङो मटर साइकेल केल बिदिनो कार अट' रिक्सा बायदि आरो दा बायदियावथ' जोंहा फिरफिलि थम थम होननाय मोनसे ओंखारबायनाा नोंथां बैफोरखौ थ' जोङो न'निफ्राय ओंखारबानो जों बेखौ एभेलेबल मोननो हानाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथा।
खि थाङा नों माने दसे समनि गेजेरावनो सहैनो हानाय जायो आरो आरो ट्रेनफोरनि बेलायावबो जोङो गोदो खैलाजोंसो खारोमोन ट्रैना दाना पेट्रल डिजेल बायदिजोंबो खारनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय।
औ नंगौ नंगौ नंथां।
फिडसिन खाराग्राखौ मोननो हाबाय आरो जेनेबा जोङो बेनि गेजेराव जोङो हा साजों खारग्रा मोनो हा सिंजों खारग्रा मोनो हा सिंजों खारग्रानि बिथोराव मेट मेट्र' मेट्र' आथ' जोङोबां नोगोर सोर गिदिर गिदिरफोराव खारानायखौ नुनो मोनो जोंनि नैबे लकेल ओनसोलाव जों नुनो मोननायखौ जाया आरोना नोंथां। आरो बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गोजान दिल्ली मुम्बाइ बायदियाव थांनो हानायावबो जोङो नै घन्टा थाम घन्टानि गेजेरावनो सहैनो हानाय जाबाय जों जायनि गेजेरजों ट्रेन बा बास बायदिजों थाङोब्ला जों मा सानै सानथाम सानब्रै गाहाम नंगौ जोना ना नायथ जों गोनो सोरखारि आदबजों दिहुननाय जेरै फ्लाइट हेलिकप्टार बायदिफोरजों जोङो गोजान जायगायाव दसेनो थांनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों आर ना नों
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बैफोनि गेजेरजों जोङो मा दानि जुगाव हान्थिनायखौ गोरलै खालामना ला हानाय खौ नुनो मोनदों नोंथाङाबो बिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा? दे बुंनायसै नोंथां बा फंनसै।
ओ जोंहाथ' आथिखाल मुगायाव मा हान्था मेलाया गोबां जौगासारबाय आरो गोदोनि समाव समनिफ्रायहाय औ गोदोनि समाव जोंहा मा बांसिनानो मानसि फ्रा सुबुं माहारिया थाबायनानै एबा मा मोसौ मैसोनि गारिजोंसैहाय माने हान्थिनायखौ जों नुयोमोन आरो बिसोरो मा थाबायनानैनो माने साननै सानथाम थाबायनानै गोबां गोजान गोजान लामा हान्थिनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो गोदोनि समावहाय नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा बेफोरबायादि थाबायनाय आरो मा मोसौ मैसो गारिया जोंहा मा गोमालांनो हमबाय आरो मानो होनोबा आथिखाल मुगाया। जौगालु मुगा बे जौगालु मुगायाव जोंहा मा गासिबो बिथिङावनो जौगाजोब जोबनाय आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मा हान्था मेलानि बिथिङावहाय आथिखाल मुगायाव माने गोबां जौगासारबाय आरो जों आथिखालनि मु खुगायावहाय हान्था मेलानि बेलायावहाय नायनानै मोनो एबा सानखांनानै मोनोदि जों मा हान्था मेलाखौ जोंहा मा होनो माखासे बाहागो राननाय बायदिसो जों नुनो मोनबाय आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा हाजों हान्थिग्रा अख्रांनि लामाजों हान्थिग्रा आरो दै लामाजों हान्थिग्रा बैफोरबायदि बाहागो राननानै माने बानायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरै जों हाजों हान्थिग्रा होनोब्ला जोंहा मा गारि मटर बाइक बैफोरनो माने हाजोंसि हान्थिग्रा आरो आथिखाल मुगायाव जोंहा मा हान्था मेला जौगानायनि दोहै जोंहा न'निफ्राय बबेबा दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय माने सानसेनि गेजेरावनो गोरलैयैहाय सौहैनो हानाय खौ जों नुनो मोनबाय आरो आरो जोंहा मा आथिखाल मुगायाव जोंहा बयबो सुबुं माहारिया खारफायो आरो जायनि जाहोनाव बावहाय माने हान्था मेलाया जोबोर गोनांथार जायो आरो हान्था मेलाया जौगासारबासो मा सुबुं माहारियाबो थाबै माने जौगासारो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मा गुबुन दाबसे हादराव लैथो बारनानै थांनो थाखाय जोंहा मा माखासे गोबां मा होनो हान्था मेलाबो दिहुननाय जाबाय आरो जेरै लैथोनि साजोंहाय जोंहा जाहाज नाव फेरि बायदिफोरखौ आथिखाल मुगायाव जों दिरुननायखौ नुनो मोनबाय आरो। गोदोनि मुगायाव दैजों हान्थिग्रा दंमोनब्लाबो जोंहा मा फिसा फिसा नाव दंमोन जायफोर नावफोराहाय माने लैथो बारनानै गुबुन जायगायाव थांनो हायामोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जोङो लैथो बारनानै गुबुन हादरावहाय हान थिलांनो हानाय माखासे हान्था मेलाबो नुनो मोनबाय जायनि जोहै आथिखाल मुगानि सुबुंफोरा मा लैथो बारनानै थाहैनाय एबा लैथो बारनानै माखासे मा होनो गावनि खामानियाव थांनाय बैफोरखौबो जों माने आथिखाल मुगायाव नुनो मोनबाय आरो। बिनि अनगायैबो जोंहा मा सानसेनि गेजेरावनो गुबुन हादराव एबा गुबुन बे जायगायावहाय सौहैनो थाखाय जोंहा मा माखासे बे गोनोखोआरि आदबजों बानायजानाय जेरै अख्रां साजों बिरग्रा बिरखं बायदिफोरखौ जों आथिखाल मुगायाव नुनो मोनबाय आरो बैफोरनि जोहै मा जोंहा जायफोर जायगायाव जोंहा थांनो थाखाय गोबां साननि गोनांथि जायो बैफोर जायगायाव जोंहा मा सानसेयावनो सहैनो थाखाय जोंहा बिरखं बिहुननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। आरो जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन हादरनिफ्राय जोंनि हादरसिमा गोबां मुवा बेसाद एबा माल माथा लाबोनो थाखाय जोङो दैनि बेलायावहाय जों मा जाहाज बायदिफोरजोंहाय लाबोनो हानायखौ नुनो मोनबाय आरो। नाथाय गोदोनि समावथ' जोंहा बैफोरबायदि राहा गैयामोन नालाय जोंहा माने बेफोरबायदि लाबोनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माने सानसेनि गेजेरावनो गोबां मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय जोंहा मा माखासे गोनोखोआरि आदबजों बानाय जानाय माखासे गोबां मेसिनारि गिदिर गिदिर हान्था मेलाफोरखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरै बुंनो था थाङोबा जोंहा मा हाजोंनो खारग्रा त्रेन एबा माल गारि बायदिफोरनि गेजेरजोंहाय जोंहा मा सानसेनि जेरावनो एबा खनसेयावनो जोंहा गोबां बिबांनि माने माल माथा लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो खोनादों ना नोंथां औ जोंहा हान्था मेलाया जौगानाय लोगो लोगो मा जोंहा बेफार फालांगियाबो जौगासारनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो मानो होनोब्ला जोंहा हान्था मेला बेफार फालांगिया गुबैयै जोंहा हान्था मेलानि सायावसो सोनारो आरो। मानो होनोब्ला जोंहा हान्था मेला राहाया मोजां नङाबा जों मा बेफार फालांगिखौबो खालामनो हाया आरो गोदोनि समावहाय जोंहा मा बेफार फालांगि खालामोमब्लाबो जोंहा मा मोसौ मैसो गारिनि सायावसो थिखोनना लाङोमोन आरो चाइनिस जाहोनावहाय बिसोरो माने गोबां बिबांनि लांनो हायामोन आरो
अ दे होम्बा ना नोंथां जों समाबो जाबाय दोनथ'लायसै अ औ